औ खोनादों नोंथां औ खोनादों औ खोनादों नोंथां। खोनादों नोंथां।
औ बिदिबा दिनै नोंथाङा ओ फिथाइ सामथाइ टपिकनि सायाव रायज्लायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
ओ गिबियाव नोंथाङा फंनैसो बुंग्रोनो नामा बुंग्रोनो हागोन नामा फिथाइ सामथाइनि सायाव
औ हागोन नोंथां।
दे फंनैसो बुंग्रोदो एसे
फिथाइ सामथाइ होनोब्ला ओ फिथायाइ सामथाइ होनोब्ला जोंना गोबाङानो फिथाइ सामथाइखौ जोङो मोनजानो मोनो बा जोंहा दैज्लां बोथोरनि फिथाइ सामथाइया आलादा आरो मेसें बोथोरनि फिथाइआ आलदा नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां।
ओ जोंनि ओ दैलां बोथोराव फिथाइ सामथाइ होनो थाङोबा जेरै जोङो लेसु बा लिथुखु आरो थाइजौ खान्थाल आनारस बेफोर
बेफोरखौ मोननो हायो आरो
औ आरो मेसें बोथोराव होनो थाङोबा फिथाइ सामथायाइया बैग्रि बा जलफि बेफोरखौ मोननो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ जोङो आरो फिथाइ सामथायाइ होनोबा जोङो थाइगिर बा नारें बेफोरखौबो जोङो होननो हायो।
औ जायफोर माने थाइगिर थाइगिरा फिथाइ आरो ओंख्रिबो जाजायो बे फिथाइया जेरै मैथ सुफोराबो थालिरफोराबो फिथाइबो आरो ओंख्रिबो जाजायो
औ थारैनो नोंथां आरो जोङो नारें ओ नारें दुम्ब्रा होनो बा नारें खाजि होनो आरो नारेंआनो मोनथाम रोखोमनि दङ' जेरै जोङो नारें दुमब्रा होननायखौ नारें जि ओ बल बायदि बे गिदिरखौ जोङो नारें दुम्ब्रा होनो जोंनि ओनसोलाव
औ नंगौ। औ नंगौ आरो फिसा फिसाखौ नारें औ।
जों
माने फिसा फिसाखौ नारें लेबु होनो आरो नारें लेबु उम नंगौ।
औ औ।
दानिया आंबो फंनैसो बुंनोसै नामा फिथाइ सामथायनि सायाव
औ औ बुंजागोन नोंथां।
ओ फिथाइ सामथायाइ होनोबा माने भिटामिननि गुबै फुंखायानो जाहैबाय फिथाइ सामथाययानो आरोखि मानो होनबा बे फिथाइ सामथायाइयावनो जोंनि देहा मानसि हारिनि देहायाव नांगौ जानाय ओ भिटामिनफोर खौ भिटामिन ए भिटामिन बि भिटामिन सि भिटामिन भिटामिन इ बेफोर बायदि रोखोमनि भिटामिनफोरखौ बे फिथाइ सामथायाइयावनो मोननो हायो आरो फिथाइ सामथायाइफोर होनोबा जोंहा ओ भिटामिन गोनां फिथाइ सामथायाइफोर थालिर ओ आफपेल आंगुर किसमिस थाइजौ खान्थाल बेफोरनो आरो बेफोरावनो भिटामिन थायो आरो ओ भिटामिन सि थाग्रा फिथाइ होनोब्ला ओमफ्राय जों आमलाइफोरनिफ्राय मोनो खमला बे गोखै गोखै जाग्राफोरनिफ्राय जों भिटामिन सिखौ मोनो आरो बेफोरनिफ्राय जोङो भिटामिन सिखौ मोननो हायो आरो थालिर फिथाइखौथ' माने देहानि मोजांनि थाखाय बा जिम लाग्रा फोरा बांसिन जानाय नुनो मोनो जिम लायोबाथाय थालिर फिथाइ आरो बिसोरो माने आरो सजाबनानै बिदिनो माखासे बाथ्रा बुंबावनो हागोन नामा नोंथां?
औ ओ नोंथाङा बुंफिननो हागोन नामा? मा होनदोंमोन?
ओ फिथाइ सामथायाइनि बागै आरो माखासे खोथा बुंबावनो हागोन ना नोंथाङा?
औ ओ फिथाइ सामथाइ होनोब्ला जोङो ओ जोंहा थैनिबा जोंनि गोनांथि ओ जोंनि देहानि थाखाय गोनांथि जोङो जेरै जोङो आफेल, आंगुर बेफोरखौबो जोङो जानांगौ जायो जोंनि देहानि थाखाय बा जोंनि थैनि थाखाय आरो
औ नोंगौ नोंथां।
आरो ओ दालिमबो मोनसे दङ' बे फिथाइखौबो जानांगौ जायो जोंनि देहानि थाखाय बा ओ जायफोरना थै गैथारा बेफोरबायदि मानसिया दालिमखौ खौबो जांनागौ जायो आरो जोंङो गरम बोथोर औ। ओ फिथाइ सामथाइ होनोबा जोंनि गोखा गोखै अनेख रोखोमनि फिथाइ सामथाइ मोननो थाङो आरो जोङो। ओ बेफोरबायदिनो गरम बोथोराव जाग्रा फिथाइ सामथाइ होनो थाङोबा जोङो ओ नासपुथि बेफोरखौबो जोङो ओ गुसु थान्दा जानो मोजां आरो गरम बोथोराव।
औ।
जोंनि ओनसोलाव दा बेफोर ओ नासपुथिफोरखौहाय बांद्राय नुनायखौनो थांनो मोनला आरो गोमालांजोबबाय बेफोर बेफोरबायदि ओ दंफां लाइफां बा फिथाइ सामथाया आरो
माखासे गोमालांनाय माखासे गुन गोनां फिथाइफोर दङ जेरै बाला फिथाइ थाइसुरु फिथाइ थाइखा फिथाइ बेफोरो गोमालांनो हमबाय होनजायो आरो
औ औ बेफोरखौथ' जोंनि ओनसोलावहाय बांद्राय बेखौनो नुनो मोनखाया
फिथाइ होनोबाथायथ' जोंना बे माखासे बबेबा अबेबा गोदै अबेबा गोखै खमलाफ्रा गोखै जाहैबाय खमला आमलाय नारें लेबु बेफोरो गोखै आरो गोदै फिथाइ होनोब्ला फेलफ्राबो गोदै जायो खायसे गोखैबो थायो थाइजौफ्राबो गोदैबो जायो बाट खायसे नाथाय खायसे गोखैबो थायो आरो। थाइजौफोरा
जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो थाइजौआनो अनेक रोखोमनि दङ जेरै ओंखाम थाइजौ होनो जोङो जायखौ जोङो थाब मोनजागोरो बे ओंखाम थाइजौआहाय एसे जोंना गोदै जायो आरो मोनबाथाय बे थाइजौ ओंखाम थाइजौखौ जोंना जाजानायानो जाया आरो मानो होनोब्ला एम्फौ सुयो बांद्राय गोदैबाथाय गोदै फिथाइखौहाय एम्फौआ सुनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
नोंगौ नोंगौ नोंथां।
औ आरो खमला फिथाइ होननो थाङोबा जोंना खमलायाबो औ नोंथाङा जेरै दा गोखा गोदै होनदों जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो खमला फिथाइयाबो खायफा गामियावहाय खम औ गोदैबो थायो गोखै फैबो थायो आरो बेफोरथ' मेसें बोथोराव मोननाय फिथाइ नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ आरो बे माखासे फिथाइफोरखौ जोङो ओं ओंख्रिबो जानो हायो जेरै थालिर हायथा थालिर दाउखा बेफोरबो फिथाइ नाथाय जों बेफोरखौ न'आव लाबोनानै ओंख्रि संनानैबो जायो फाजाबो जायो सोरबाबा आलुफोरजों लगायनानै लाब्राबो जायो बे थालिर फिथाइ थालिर हायथा होननाय थालिर दाउखा होननाय बे फिथाइफोरखौ आरो मैथ्रुखौबो जोङो गोथाङैबो जायो मोनबाबो जायो आरो नाथाय बेखौ ओंख्रि महरैबो जोङो जानो हायो आरो आलु आरि आलु मथर बेफोरबायदि लगायनानै जोङो बेफोर मैथ्रु फिथाइखौ ओंख्रिबो जानो हायो ओंख्रि जाजाग्रा फिथाइबो जाहैबाय आरो बेफोरो
औ औ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो थालिरखौहाय जोङो थालिर हायथा जेरै नोंथाङा जेरै दा नाम लादों बेफोरबायदिनो अनेकथा रोखोमनि थालिर मोनो नाथाय आङो नामखौ मिथिजोबा आरो।
थालिरनि नाम होनोबाथ' सिनि साम्फा दङ मनुवा दङ मालभग दङ थालिर हायथा दङ जाथिया थालिर दङ जाहुवा थालिर दङ बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि थालिर मोननो हायो आरो जोङो मिथिंगायाव
औ औ बेफोरबायदिनो जों थालिर जाहाजिखौबो जोङो ओंख्रि जानायखौ खायफाखौ नुनो मोनो आरो।
औ आरो गोदोनि मानसिफोराथ' गोदोनि बर' मानसिफोरा थालिरखौनो जानानै थायोमोन आरो मोनसे रोखोमनि थालिर दंमोन आरो बेखौ जानानै थायोमोन जाहुवा ना मा होनो बेबायदि
औ थालिर आथियाहाय एसे बेगर थायो सिनि साम्फा बा जाहाजि थालिरफोराहाय बेफोरो बेगर जानायखौ जोङो नुनो मोना आरो बेगर थाया
औ आ-आथिखालाव माने फिथाइ सामथाइखौ गोबाव जोरनायनि थाखाय माने मुलि होनानैबो दोनो आरो जायनि थाखाय खैफोद गोनांबो जाबाय बे फिथाइ सामथाइफोरा आरो दखानि फोर मुलाम्फानि थाखाय गोबाव जोरनायनि थाखाय माखासे रासेवनारि हासारफोर होनानै दोनो मुलिफोर होनानै दोनो आरो बेनि थाखायनो अबेबा फिथाइ सामथायाइखौ जायोबा मोजाङै सुनानै जानांगौ आरो दा बेबायदि बिदिनो फिथाइनिफ्राय फिथाइनि सोमोन्दै माबोरै माने बोरै माबायदि लाखियो माबायदि बेफार खालामो बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
औ जोङो फिथाइ सामथाइनि बेफार फालांगि मावनायखौ होनो थाङोबा जोङो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ जोङो जेरै जा मेसें बोथोराव मोननाय खमला फिथाइफोरखौबो जोङो बेफार फालांगि मावनानै जानो हायो बिनि अनगायैबो जों जोङो थालिर दंफां थालिर बिफां गायनानैबो जोङो थालिरनिफ्रायबो मुलाम्फा जानायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बिनि अनगायै जोङो जेरै दा नोंथाङा बुंदों नारें नारें लेम्बु बेफोरखौबो जोङो बे बेफार फालांगि मावनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
नंगौ
फिथाइ सामथायावनो
औ‌ नारें लेबु‌ माने बो बोसो बोसोराव माने थायोबाथाय खेबफ्रोम मासाव खेबसे खेबसे फानजानो हायो आरो फाननो हायो आरो बेखौ आङो बुंनाय जाबाय
औ-औ नोंथा थां ओ नोंथां बिदिब्ला जोङो फिथाइ सामथाइनि गोबां सावरायबाय नङा होमबा
नंगौ सावरायबाय गोबां सावरायबाय बेनिखायनो दिनैनि आयदाखौ एसेआवनो फोजोबथ'नोसै
औ-औ नोंथां
दे